औ मोजाङैनो दङना? दे होमबा नोंथां। बर'नि मोनसे एंगार हायै दामजु जोङो खाम आरो सेरजाखौ लानानै दान्दि सावरायनि।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ- औ होनबा खाम होननानै बुङोब्ला बर' हारिनि- हारि मोनसे गेदेरथार बियो धोन होननानै बुंनांगोन। बे खामखौ जोङो जेनेरेलि ओ गोबां दंफांनिफ्राय जोङो सेलेक्ट खालामो। दा बिनिफोरनि गेजेराव जों सेथना दंफां गाम्बारि, थाइजौ दंफां, बेफोरखौ लानानै जोङो खालामनाय जायो। आरो बानायनाय जायो बेबायदि आरो खामनि महरानो सरा सनस्रा गाय थाम फुटनिफ्राय थाम पइन्ट फाइभ एबा साराय तिन फुटसिम जायो गोलावा ओं आरो बे साइजआथ' बे साइसनियानो खालामनाय जाहैबाय बिनि महरखौ नायनानै गुबुन मोनसेया जाबाय खामनि जि मोनसे आइजें होननानै बुनाङा आगजु बेयो जाहैबाय नोङो जुनारनि बिगुरनि जोबोद गोनांथि जायो। आरो दामजाग्रााया जायखौ लानानै जोङो गोमोनो नागिरो।
बे औ
गोमोनो हायो ओमफाय बेखौ सरास स्रायै जों ओरैनो जों मैसोनि बिगुरखौबो बाहायनाय नुयो। आरो सम सम जोङो मोसौ बिगुरखौबो जों बाहायनाय बेबायदि नुयो। आरो खामनि अजनफ्रा नोङो बिफां लानानै बियो गुबुन गुबुन जायो नोङो गाम्बारि बिफांनि जि अजन खामनि अजन बियो माने रेजिं जायो। गुबुन नों थाइजौ आरो गुबुन गुबुन बिफांफोरनिफ्राय गिलिर जायो आरो लिरथाया बांसिन जायो। दा आथिखालनि थासारि थासारियाव जों बांसिन रेजेंखौनो जोङो बाहायनो नागिरो। नुनो मोननाय जायो आरो जिहेथु नोङो बेयाव उन्दै गेदेर गासिबो बाहायो बेखायनो बै बाहायगिरि फोरनि सायाव नायनानै जोंनि खामानि मुवाफ्राबो गुबुन गुबुन जानो नागिरदों दायो बे थिं नोंथाङा खामनि सयाव माफोर फोरमायग्रोनो गोसोब्ला फोरमायग्रोदो?
माने आरो दा जों दानि जुगाव नुबाय थानाय आङो माने खामखो माबायदि बिदिहाय बानायो बेनि सायाव एसेबां मानि माबा गैयाब्लाबो रोंगौथि गैयाब्लाबो ओरैनो बुंनोसै आरोना? खाम दामनो थाखाय जोङो गासै गासैबो माने बर' सुबुङानो खाम दामनो रोंजोबगौ बे नङा आरोना नोंथां माने आथिखालाव खाम दामनो थाखाय माने मोनसे मा होनगोन बेखौ गायसनथायाइबो खालामनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो हाम दामनो सोलोंनो थाखाय औ मावबादा खालामबाय आरो औ औ माइबादा गायसनबाय बाय आरो माने उन्दै उन्दै हौवायानो जा आरो गोदोनि जुगावथ' बांसिन हौवासाफोरखौसो जोङो खाम दामनायखौ गोबाङै नुनो मोनोमोन नोंना नाथाय दानि जुगाव हिनजाव मानसिफोरखौ आइजोफोरखौबो जोङो खाम दामनायखौ नुनो मोनसै आरो। बेबायदि बेबायदिखौ मा होनना बुंगोन जोङो बेन ना मा मा बुङो? औ बे औ नङा जाय औ हिनजावसाफोराबो बा आइजोफोराबो जोङो दामनो हासैयो आरो बे खामखौ माने लोंथाइ औ औ सोलोंथाइनि गेजेरजों औ गेजेरजों माने उन्दै हौवासा हजाव साथब गथफोराबो दानिया सोलोंसै आरो बेबायदि आं दाननायखौ। बिदिनो नोंथाङा फंनैसो
औ बिदिनो नोंथां खामनि जि मोनसे भेलु बेयो बर' हारियाव जोबोद मोनसे गोगोम आरो बेखौ लानानै जोङो खामखौ गारनानै बर' हारिनि हारिमुनि फारसे जों सावरायनो हाया। आरो बर'फ्रा जारिमिन गिबि मुगानिफ्रायनो जे बेखौ जे जों बाहायो लुबैदोंमोन आसार बेसार गासैबो बिथिंङाव बियो जोबोद रोखा आरो जोंङो थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो
औ
खामाजे बर' हारिनि आरो बेखौ गुबुन हारिया मालाबा बाहायनो हाया। बिनि बिदिन्थिखौ जों मोनबोनाय जादों आरो बावैसो सरखारनि नाजानायाव बि टि आर सरखारनि माखासे नाजानायनि गेजेरजों जोंङो खामखौ जे थेगाव। बे जुग्राफिकेल इन्डिकेसनाव जों लाबोनायबो नुनो मोननाय जादों आरो बे बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो बे बिथिंखौ लानानै जे बर'फोरनिमार बे जि बे जिरादा। दिनै बुहुमाव रायजो जानाय गासै आदस' क्रर मानसिफोरनि गेजेराव जे खामा जे बेखौ बर'फोराल' बाहायखायो
औ।
जारिमिन गिबि आदैया आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जे बेखौ जों बाहायो आरो बिनि थाखाय जों मोनसे फोरमान बिलाइबो मोननो हाबाय।
औ।
बेखायनो बेखौ जोंङो खामखौ जे फैबाय थानाय समाव जोंनि इयुन जोलैफ्रा जे दामनो हायो दा बेखौ बिथा खालामनानै जि ओनसोल ओनसोल मावबादा खालामनाय जादों जे कचिं सेन्टारफोर जे बेफोरनि गेजेरजों जि खाम दामनायनि जि अनजिमा हार बेखौ जोंङो गोरों जानायनि हार बेखौ जोंङो बांसिनै नुदों। बांनायखौ नुनो मोनदों आरो आथिखालनि बिथिंङाव जे खामखौ खालि हौवा मानसियाल' दामो बेबायदि सानस्रि फैला मानोना गोबांथार सम ओं सिगांङाव जे थासारिया गुबुनमोन नाथाय आथिखालनि थासारियाव जे हिनजावफ्राबो जे बेखौ दामनो हायो। बेखौ जोंङो बे फोरोंथाइ मावबादानिफ्राय बाहागो लाफानो हायो बा गोहो दं रोंगौथि दं। बेखौ जों दिनै दिन्थिनायखौ नुनो मोनो दा बेखायनो नोंथांङा बे खिनियावनो सानो नामा जे फैबाय थानाय समाव जोंङो मावबादानि जि गेजेरजों कचिंनि गेजेरजों जे खाम दामनाय खौ जोंङो गोलाव समसिम जोंनि उन जोलैफोरनो होलांनो हागोन?
हागोन हागोन हागोन थारैनो हागोन नोंथां। ओं जिबायदि जाबायदि आं दा नुगासिनो नो दं सोलिबाय थानाय दा समाव माने आवगोल दा बेबायदि खाम दामनाया एसे खममोनबा हौवा मानसिफोराल' दामोमोन नाथाय दानि जुगाव हिनजाव मानसि फोरनिफ्राय लानानै उन्दै गथ' सेंग्रा सिख्लाफोरनिफ्राय लानानै माने जायहानो गोसो गुदुं दंङ बे बिसोरनो ओं दामनो सोलोंनो माने खाबु मोनो नालाय बेबायदियैनो थांबाय थायोब्ला माने उन समावहालागै ओं गोबां जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेराव माने ओं बेबायदि खाम दामनो गोरों बा रोंगौथि गोनां सुबुंङा बांलांगोन आरो माने बेखौ आंङो नुहुरदों आरो ना।
औ औ औ होमबा नोंथां बे बिथिंङाव जोंङो आरो मोनसे बिथिंखौ जोंङो सान सावरायबावनो हायो। बेनो जाहैबाय मा नोंङो जि खामनि जि बिहोमा बि दिनै सानफा एफा बारायनायाथ' बारायलांगासिनोखा आरो गुबुन मोनसे बाथौ सिबियारि मानगोनां बिथांमोना जिहेथु नोंङो थानसालियाव बाहायो बेखौ आरो बेखौ बाहायनायनि गेजेरजों दिनै बिनि जि मोनसे थासारि बे दिनै साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोदों। आरो गुबुन मोनसेया जाबाय बिथांमोना बेखौ इसोर सिबिनायाव मेथाइ खननायाव दामनायजों लोगोसे दिनै बर'फ्रा बिनि अनगायैबो दिनै रंजानाय बाजानायाव खाम लानानै ओंखारदों। जेरै मालाबाफोर जों ओरैबायदि नुयो जे जोंनि मानसिफ्रा मालाबा गोजान जायगायाव खामानि मावनानै सरखारि साख्रिफोर मावनानै आजिरा मोननायनि उनाव जेब्ला न'आव फैफिनो अब्ला बेखौ जोङो खाम दामनानै गोबां बायदिसिना दामग्रा जिराद फोर दामनानै बेसादफोर दामनानै बरायनायखौबो नुनो मोननाय जायो। दा बे बिथिङावनो नोंथांमोननि थिं खामखौ आरो माबा मोनसे खामानियाव बाहायबावनाय।
औ औ नुयो बिदिनो गामिनि। थानसालिफोरावबो जेनेबा मंगलबारफोर गोथार बाथौ सान बेफोरबायदियाव आरज। ज गाबनाय जायो नालाय। बेफोरबायदियावबो जोंङो खाम दामनायखौ नुनो मोनो खाम लानानैनो। जिहेथु आरजखौ गाबखायो नालाय औ आरज। आरज गाबनायावबो जोंङो नुनो मोनो आरोथ बेबायदिनो जोंनि आगु फोरबो बैसागु रंजाथाइ। बे बेयावथ जोंनो खामखौ नांथारगौ नङा होमबा नोंथां औ बेथ आरो। गुदिखा खामा।
औ।
औ। नालाय बेनिखायनो जोंङो बेबायदियावबो नुनो मोनो आरो नोंथाङा जि बुंबाय बेबायदि बायदिसिना। गोजानाव साख्रि मावनानै जेनेबा डिफेन्सनि हमना ला आर्मि बा। बेबायदिफोर आजिरा मोननानै नआव फैफिनोब्लाथाय खाम सिफुं। बेबायदि लानानै माने बरायनायखौ। जोंनि बे जोंनिथिंबो ओनसोलफोराव बेबायदिया सोलियो आरो।
औ औ होमबा खामनि जि बाहायनाय। बर हारियाव बेयो जोबोद आंगो आरो खामनि अनगायै जे। बर हारियाव माबा मोनसे रंजाथाइ फोरबोआ समायगोन। एबा जाफुंगोन बेखौ बेबायदि मोनहरा नङा होनबा नोंथां।
अ नंगौ नंगौ नुहुरो आरो आवगोलथ। बे दैज्लां समाव माइ गायनायाव जि दिनखालि माइ गायखांगोन बा हाल जां। बुङो बै दिनखालिबो फोथारनिफ्राय बा दुब्लिनिफ्राय माइनाव बरायना लाबोनायावबो माने खाम। नानै मोसायै मुसुरै बेबायदि लाबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों। मोन आरो औ नुयो ओं नुयो। बेबायदि रंजायो आरो।
आथिखालनि थासारिफ्राव जोंङो खामनि। जि बाहायनाय बेखौ जोंङो गुबुन गुबुन महराव नुनो मोननाय जायो। जायो जेरै इसोर सिबिनिफ्राय लानानै। नोंङो रंजानाय बाजानाय बेखौ बाहायो बरनि गुबुन गुबुन। माहारियारि फोरबोफोर जेरै बैसागु मागो आरो नों बेयाव हालजांख्रा। खौ हमनानै ला माहारिफोरबो नङाब्लाबो आरो बेयाव नोंङो। ओइ मा बुङो बेखौ नोंङो जेबो माइनाव लायनाय दा बेफोरबायदि गासैबो नोंङो। फोरबोफ्रावबो जोंङो खामनि बायथिखौ गोबां नुनो मोनो नङा मोनदों। आरो बेजों लोगोसे जोंङो रंजानाय बाजानाय। बेफोर गासैबावबो नुनो मोनो आरो दिनैनि थासारिखौ नायोब्ला। जे खामखौ जे जों मोनसे मोजां थासारियाव लाबोनो हाबाय साबना हामना मोनसे थासारियाव लाबोनो हाबाय। आरो बेखौ जोंनि बरनिखा होननानै लाबोनो हानायाव जोंङो बर हारिनि। सासे सुबुं हिसाबै जोबोद। गोग्गाथाव गोग्गानो हायो। जेन फैबाय थानाय समाव जेन नोंङो। गोलाव सम बर' हारिनि आखायावनो जे बे खामा थाबाय थागोन।
थाबाय थाथों ओं।
बुंनो हायो औ बिनि सायावनो नोंथांआ ईथसे फंनैसो बुंदेरबावदो होनबानो
औ माने जोंङो खामखौ आरो बाहायनाय खौ जों नुनो मोनबावो ओ जोंङो जुलि जायबा हाबा जायोना बेयाव जोंङो बेमपार जि जि लाबोयोना नाथाय दानि जुगाव बे बेमपारटि बेबायदि लाबोनायनि जायगायाव माने खाम सिफुं सिफुंनिबो मोनसे ओ ग्रुपथा हान्जा थायो नालाय खाम सिफुं दामनानैबो दानिया माने हाबाफोराव बेबायदि रंजाहोनो बा हाबानि न'खरखौ गोजोन होनो थाखाय खाम सिफुं बिदिनो सेरजा ज'था बायदिजोंबो दानिया जोङो बेबायदि हाबाफोरखौ माने ओ हाबानि न'खरखौ गोजोन होनो थाखाय बेबायदि जोङो ग्रुप बा हान्जाखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोनानै दामहोनानैबो जो गामिनि गासैखौबो रायजो- राजा आलासि उलासि गासैखौबो जोङो रंजाहोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां नोंसोरनि ओनसोलावबो बेबायदि ओद ओद नंगौ ना नङा माने
नंगौ नोंथां एखदम नोंथाङा जि आंनि बावनानै थानाय बाथ्रा बेखौबो नोंथाङा गोसोखां होफिनदों आथिखालनि थासारियाव बे पार्टिनि सोलायै दोनैनि बे रिंगु दामसाफोरखौ जोङो बेबायदिनो हाबा खेरयाव जों नुनो मोनबाय। आरो बियो जोंनि इयुन जोलैफोरखौ नैबे मोनसे थासारियाव प्रफेसनेल हिसाबै लाबोनायावबो जोबोद मदद होसिगोन दा बेखौनो ओ खामखौ लानानै जि मोनसे सावरायनाय नोंथां जोङो होमबा बेखिनियावनो दोनथ' सेै होनबा नोंथां।
औ गोजोनथों नोंथां।